औ नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां उम। दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा ओ दिनै ओ बर'फोरनि मैहुर खालामनायनि बागै एसे सावरायनो नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
औ नोंथांमोननि जाय गायाव मा रोखोमै मैहुर खालामो नोंथाङा फोररायमायनो हागोन ना?
नोंगौ नोंथां नोंगौ। मैहुर मैहुर खालामनानै जानाय सिखार खालामनानै जानाय होनो बांसिन। आ। बेखौहाय जोङो सम लानानै सम हा खालामनाय जायो आरो नोंथां। जेरैहाय ओ ओ जोङो जेनेबा आं दा हाग्रानि अमाखौ होनग्रोनि नोंथां। गोदोनिफ्रायनो फैबाय थानाय दा खम जालांबाय आरो बुस्थुआ बर'फोरा गोदोथ' बिराद मैहुर खालामनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बैफोर मैहुर खालामनायावहाय जों हाग्रानि अमा खौबो होननो हायो आरो मोनसे जेरै बै समावहाय आरो दाफोर दाफोर खमायलांबाय नाथाय जोङो ओरैबायदि खालामो मोन मैहुरखो जोङो साथाम साब्रै थाङोमोन। ओ हाग्रानि अमाखौ मैहुर खालामनायावहाय सानै साथामजों माने जोङो हाग्रा अमाखौ डाइरेक्टलि जोङो बाथुल बा गनफोरजों जों मोन खालामनाय जायामोन आरो बांसिन। जेरैहाय जोङो गोदो समावहाय कारटुसखौथ' नोंहा मिथिगौ ना अमा गावग्रा कार्टुस न'फोराव बानायला बायब्रबनाय
नंगौ थारैनो नोंथां।
औ औ बेफोरजोंसो बिफाङाव गाखोनानै ओ माइ जाफैननायफोरखौ नेनानै गावनाय जायोमोन आरो नोंथां माबाखौ अमाखौहाय आरो
नंगौ थारैनो नों
औ औ आरो माबा जेनेबा नै दा दा बायदियावबो खालामो खिन्थु जोंनि दा बे समाव बानायोमोन आरो माने गरम बोथोराव बानायोमोन। गोदोनि समावहाय हाजोफोराव थांनानै बै माने मेवा मेवा थायोना हाजोनिफ्राय नोंथां बे मेवआ जा जानो फैनायावहाय जमनानै बेखौहाय गावनाय जायोमोन आरो ।अमाखौ
नंगौ नोंथां। थारैनो औ।
से गोदोथारावहाय दाथ' जों नुनो मोनला जेनेबा खम जाबाय बा अबेबा खालामो खोमा जों उन्दै उन्दै बा जों नुनो मोनोमोन जोंनि गेदेरफोरखौहाय बिदामोन बिथैमोन बेफोरखौ जोङो मै मैस खालामनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ थारैनो बेफोरो गोदो गोदाय जोङो बर' फोरखौ बिदिनो मैहुर खालामनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। मानो होनबा जोंनिया गोदो गोदाय। थ' बर' समाजाव ओ जोंनिया एफा ओ जौगानाय नङामोन। ओ जौगानाय नङाब्ला जोङो। औ रां रुफा बायदिफोरखौ जोङो ओह गाव बुथुमना लानो हायामोन। बैफोरनि थाखायनो जोङो ओह जोङो। मैहुर खालामना जानायखौ नुनो मोनोमोन्दोमोन ना। दाथ' बैफोरो। मैहुर खालामनायखौ जोङो नुनो मोना आरो बेफोर जोंनिया मैहुर खालामनाया मोनसे जोंनि थाखाय बेयो ओह हामा होननानै जों दासान्दि साननाय जायो मानो ओनबा। औ बेफोर खौ जोङो संरैखा खालामना। लाखिनायासो गोनांथि होननानै सानो नों ओं नोंथाङा ओह सानोना जेनेबा बैफोर मैहुर खालामनाया जोंनि थाखाय ओ मोजां जागोन ना हामा जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेनि बागै?
आ मोजा आं मोननैयावबो बुंगोन नोंथां ओह हामा जानायावबो बुंगोन आरो मोजां जानायावबो बुंगोन। मानो ओनबा बेफोरो मोनसे इंग्राजियाव मोनसे सोदोब दं फुटसेन होननाय आरो फुटसेन। फुतसेन जा-जाया जा-जागारग्रा जाब जानाय आरो बेबायदि माने मिथिंगायावहाय मिलायनानै थानो थाखाय बांद्राय जाबाबो जानांगौ जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
ओमफाय। खम जाथारोबा जों बेखौ जानाङा बे रैखा थि होनांगौ आरो दा जोङो दा बुंनो थांबाय जेनेबा सि आ सेसाखौ जों बुंनो थांगोन दा नोंथां सेस साया दा माने दा। ब बुहुद जायगायाव खम जालांबाय बिनिखायनो गोबां जायगानि मानसिफ्रा जेनिखि दा सेसा होयो जोंनि साइदथिं जा। सेसाखौ सिखार खालामो बिस
औ।
खम जालांबाय माने खम जालांबाय बोसोराव खेबफा गाहामल' थांसै मानो ओमबा बिसोर बारा थांला बिसोर माने जोलै बाराय होनोबो दोनो आरो माने जोंनि थाखायल' नङा जोंबो जागोन। खम जागोन नो बिसोरबो थो थांनानै थानांगौ बिदि आरो जोलै थानांगौ होननानै बिबायदि आरो औ औ औ माने बेनो आरो। माने मोजबेससेबखौ खम जाबाथाय जानाङा बुर थालौ नोंथां। बे बेलेन्स खालामनो थाखायनो जानांगौ आरो औ। आरो मै होनना बुङोबाथ' जों दा बिखौ जो जालानो मैखौ जालानो मोनजालाबो मोननो थांला नङा होमबा नो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
होय होनबाथाय नोङो जानो सोरबा नायोबबा सोरजोंबा रायजागोनसो माने गेदेरफ्रानो जानो होला गावसोरनो गोदो सिखार खालामबोयोमोन। खिन्थु दा बिसोर जानो होला मानो होनबा बिनि संखिया खम जालांनायनि थाखाय।
नंगौ थारैनो बेबायदिनो जोङो ओ औ बुंनाय नोंथां।
नोंथाङा मालाबा ओरैनो सिखार खालामनो थांफेरबायना जेनेबा सिखार खालामनायाव मा मा लांफायो मा मा आइजेंफोर लांफा
सिखार कालाप नाय होनोब्लाथ' जोङो बेखौ बे ओ सिखार खालामनायखौ जों एफा मोननो थाङाखै। एबा जोंनि समाव बेफोरो एफा गैया। मोन नाथाय बै आबै आबौमोननिफ्राय जोङो बैसोरनिफ्राय खोनानाय एबा बिसोर बुंनायखौ जोङो बिसोरनिफ्राय मिथिना मोनदों माने जोङो ओइ बै सिख खार खालामनायाव जोङो बायदिसि ना बेबायदिनो जोङो उम जं थानाय बुस्थुफोरखौ जोङो मुवाफोरखौ लांफायोमोन । आरो बैफोराव हाग्राफोराव थां थांनानै जोङो थ'कन बायदिसिना लानानैबो जों थांनायखौ नुनोमोन। आरो लोगोसे जोंनिया गावग्रा लबरजों गावग्रा जोंनिया थायोना कलटुब ना मा बुङो बेखौ बेखौबो जोङो‌ लांफायोमोन होननानै खोनानो मोनदोंमोन एबा बैसोरनिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
थां दासान्दिथ' बैफोरो जोंनिया मैहुर खालामनाय होनब्ला बेयो मोनसे आयेननि हेंथा होननानै ओ बुङो नोंथां।
नोंगौ। नोंगौ नोंथां ओ बे आयेननि हेंथाया गासिबो गासिबो बुस्थुआ आयेननि हेंथा नङा। जि बुस्थुआ जोबनो थांसै बैफोर बुस्थु खौसो सिखार खालामोबा मैहुर खालामोबा बेयो आयेननि हेंथा आरोखि हेंथा गासिबो बुस्थुआ नङा। जे हाग्रानि अमाया नङा। हाग्रानि अमाया अ हाग्राानि अमाया नङा बेफोर माखासे बुस्थुआ आयेनजों होबथानानै दोनजानाय आरो। बादा होनानै दोनजानाय बेखौबो जानाङा बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय जोङो ना बुङो। सोरबा सिखाराव थां थांबा जोङो माबा मानदाबफोरखौबो जोङो सिथार खामाना जायो।मान्दाबखौ मिथिगौना नोंथांआ?
नोंगौ थारैनो मिथिगौ नोंथां।
औ बेवहाय, जों मान्दाबखौबो थांनानै सिखार खालामना लाना फैनाय जायो। दाउफोरखौबो जों गावनानै लाबोयो। दाव गावनो थांनायावनो जोङो मान्दाबखौबो होसोफानाय जायो आरो नोंथां। जेरैहाय ओ बिफाङाव ओरै बारल ओैरै बारलाय ओरै बारल ओैरै बारलाय बारो ना होनदामा। जों बेखौ बिराद नोजोर लानानै नोजोर लानानै जोङो, ओ लबरजों गावनाय जायो आरो जेरै नो लबर नङा होनबा नोंथां? बाथलजों जों गावनाय जायो आरो ।
जायगायाव दाबो बेबायदि ओ माबा मैहुर खा खालामनायखौ मोननो थाङो नामा? औ नोंथां।
मैहुर खालामनाया खम जालांबाय, नाथाय जा थाङो जों बोसोराव खेबसेबा खेबनै थाङो। जों थाङो आरो जेनेबा खम जाबाय नाथाय खेबसे खेबनै थाङो जोङो, माने जथेस्थ माने जों बै समावहाय जेनेबा हमना, ला ओ मार्च फोरावहाय मार्स। भुटान फोरावहाय बैयाव गिबिखेब अखा हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
ओमफ्राय माने जोङो थांनाय जायो आरो बे मैहुर मैहुरावहाय। माने बै समावहाय अखा हायोबा जेरै सेसाखौ आं बुनि दा सेसायाव अखाहाबाथाय माने ओंखारा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेखौ गाउ। गावनि फुलियाव दलद दलद दलद। थायो नालाय बेखौ जोङो बे खुलियावनो नायनानै बेखौ गावसोमनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ थारैनो। ओ गोदो गोदायथ' बिदिनो ओ जोंनियाव ओ बेदि राजा फोरबो दङमोन। होननानै फोथायनाय जायोमोन औ बेसोरथ' जों हाग्रायाव थांनानै मैहुर खालामनायखौनो ओ माने जोङो बुङोब्ला बिसोरो माने मैहुर खालामनाया मोनसे इसोरनि थाखाय ओ हुदा होननानै बुङोमोन नोंथां। मैहुर होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय ओ जेनेबा मोसा मुफुर बेफोरखौबो मैहुर खालामनाय खालामोमोन होननानै मिथिनो मोनोमोन नों थां सिगाङो राजाफोरखौ औ बिदिनो ओम थारैनो।
औ बिदिनो आरो जों
नाया नुनो थाङा जोंनि जायगायाव बे मैहुर खालामनायखौ दा नुलानो बुंजायो।
औ औ औ औ नोंथां जोंनियावबो लासै सैनो गोमालांगोन बियो ओ नाथाय दा खेबसे खेबनै थाङो बोसोराव आरो बेनो औ आरो दानि गथ'फ्रा माने बे बेफोरावहाय माने खुनु इन्ट्रेस्त गैला।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बारा मोनथिला मोनथिनाय जाला आरो मानसिफोरा। बिदिनो जाहैबाय आरो औ। उम उम। आरो जोङो मैहुर होननानै बुङोबा जों एन्जरखौबो होनानै जानाय जायो नोंथां। मोनसे बाथा सिरा दंना नोंथां? ओ फिफां फिफां आव बाहा लायोना नोंथां बे एन्जरा नोंथांमोनसि बाथासिरा होननानै जों बुङो नोंसाङा मा बुंगोन नामा?
जोंनियाव मा बुङो बेखौ जोङो ओ मिथिनो थाङा एफा नोंथाङा फोरमायना होनाय बेनि सायाव
बेबो फिफां फिफां थायो आरो बेखौ जों माने दाउफोर गावनो थांनायावहायनो बेखौ गावनानै लाफानाय जायो आरो। ओ बेबो माने बाहा फिफाङावनो बाहा बोनानै बेयो थायोलै ओमफ्राय बेयाव जों गावनानै लाबोनानै औ। सावजा फैयो आरो बे बिखौ बिनि बिनि एनजर दा बे एन्जरा माने एसे भास दङ गावनि ओंखायनो बेखौ संनानै जानाङा बेखौ सावनानै जाबाथाय गावनि मोदोमनाया बांसिन फैयो आरो। सामब्राम गुफुर लागायनानै सावनानै लागायनानै जायोबा गोथावसिन जायो बेखौ माने बिदि जायो आरो। आतसा नोंथां औ दिनै औ दिनै समाबो जाबाय नोंथां दिनै औ दे नोंथां दोनथ'नोसै औ औ गोजोनथों नोंथां।